हेलौ।
औ।
अ नोंथाङा माने दसे समनि थाखाय फ्रि नामा?
औ औ फ्रियानो दङ'।
आतसा। आं माने दसे समनि थाखाय नोंजों रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादों माने। दसे सम ओ आं माने दसे सम नोंजों सावरायनो होननानै फन हरदों आरो
औ।
आंनि टपिकानो जाबाय जोंना जेरै जोंना लाइट बा कारेन्ट होनो ना
औ।
जों जेरै जोंब्लिब
औ।
लाइट बा कारेन्ट होनो। जेरै जों न'नियावहाय बाहायबाय थायो बा जोङो माने ओ खोमसि खोमसि जायोबा जोङो इखौ सुनानै जोङो फर खालायो एबा जोङो जोंनानै जोंहोयो। बेनिफ्राय जोङो न'आव थायोबा बा बाहेरायाव थायोबा जोङो बिनि सायाव जोङो बे लाइटखौ फो जोंब्लिथ महरखौ फोजोंहैयो बा
औ स्रां मोननाय जायो आरो ना नोंथां।
औ जोङो स्रां नुगोन बा जोङो साफा नुगोन बेफोरबायदि बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो दाथ' बेयो लाइट एबा कारेन्ट होनोब्ला नोंथाङा दाथ' दा-दा-दानि मुगायावसो बेफोरबायदि ओंखारदों आरो गोदोनि मुगायावथ' बेबायदि गैयामोन। गोदोनि मुगायावथ' खोमसिजोंनो रायजो जाबोनायमोन आरो गोदोनि मुगायाव लाइट एबा लेन्थनफोरजोंसो बाथि बाथि लाइटआथ' गैखाया नालाय नोंथां बाथि एबा लेन्थनफोरजोंसो संसार जाबोनायमोन आरो। बे बाथिजोंनो बे बाथि लेन्थन बिदिनो गोबाव सम गोदोनि गोदोनि आबै-आबौ आरो गोदोनि सुबुंफ्रा रायजो जाबोदों आरो दा दानि जुगावसो बेफोरबायदि लाइट एबा कारेन्टफ्रा ओंखारनाय जादों आरो बे दायो दाथ' बिनि बेखौहाय जोङो बाहायनो हायो आरो जोबोद गोनां गोनां खामानियाव जेरै फरायनाय आरो आरो दै मेचिन लगायनाय आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ला गुबुन गुबुन लामाफ्रावबो ओ जेरै सा स्रां नुनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो आरो बेफोर कारेन्टनि दा कारेन्टनि बेसेनाबो दायो गोदोथ' गैयामोन नालाय दायो। जोबोद बारायनाय जाबाय बेसेनाबो। मासावनो मास हरबाय थानांगौ।
औ
दायोथ' सोलिजोब्बायानो गामि गामि गासिबो। दंजोबखायो दाथ' गासिबो स्रां नुजोबो आरो लामा सामाफ्रावबो टाउन सहर टाउन सहरावबो लाइट होजोबो आरो। स्रां नुनो मोननाय जायो जोङो। गोबां बेनिफ्राय सु-सुबिदा मोनदों फरायनाय लिरनायाव।
औ
नोंथां मोननिथिंलाय माबायदि?
अ जोंनिथिंथ' दा बुहुत मोजांआनो माने जोंना फेसिलिटि फैबाय। बे कारन्टनि बा जोंनि जोंब्लिडनि सुबिदा फैबाय। जेरै आं होननो सानो आरो ना बिथांनिसिम
औ
दाथ' बिथाङा एसे सिगां बुंबाय जोंना सिगाङावहाय जोंना बिदि सुबिदा गैयामोन दानि समाव जोंना बहुत सुबिदा फैबाय। जेरै जों बि नोंथांआबो बुंखाबाय फरायनाय एबा जोङो ला-लाइट नुनाय था बा न'आव जोङो स्रां जानायनि थाखाय बाहायो बेफोबायदि खोथा बुंदों आरोना उ दा बिनि सायावनो आं फंनैसो फंनैसो खोथा बुंनो सानो आरो जादे
औ उ
जोङो माने बे बे सुबिदा मोननायनि लो सुबिदा मोनैनिफाय जोङो खोमसि महराव थाबायला बा जों खोमसि जायगायाव थाबायला।
औ।
दा जोङो माने जेराव थाबायनि इआवनो जोङो स्रां नागिरो एबा जोङो लाइट नागिरो जेरै हमना ला जोङो सिगांथ' न'आवै जोंना आबै-आबौनि समावहाय जोंना लाइट गैयामोन। बा जोङो बाथि एबा लेमजोंयै जों सुनानै थांनांगौमोन। जोंहा आबै-आबौनि समाव आरो दानि समावथ' जोङो जेराव थाङो एव नो जोंनो स्रां जानांगौ एबा जों मोनसे जायगायाव थांनोबो जोङो सुस्रां जानांगौ जेरै हमनानै ला जों ओंखाम जानो थाखाय सोना ओंखामबा ओंख्रि संनो थाखाय जोङो ओंखामबा ओंख्रि संनो थाखाय जोङो स्रां जायगा नागिरो बेयावहाय जाङा ब' बुहुद सुबिदा मोनो जेरै जों ओंखाम ओंख्रि संनायाव माने दिस्टब जाया अबा जोङो माने मोजाङै मोजां नुनो हायो आरो जों मोजां मोजां ओंख्रि ओंखाम संनो हायो एबा जों अबा बेलेगा बेलेग जायगायाव थाङोबा बेलेग जायगायाव थाङोबा जोङो स्रां जायगा नागिरे गथा गाहोन नागिरो अबा जों खोमसि जायगा हमना थाबैला
उम उम
बे समो़थमहआरो हमनाला जोङो बेलेग बेलेग जायगा थाङोबा जोङो लामा एबा जों अबा हान्थियोबा जोङो स्रां जायगा नागोरो आरो बेफोरजों बेफोरबायदि लाइट एबा जोङो स्रां जायो बोरै मोननो हायो होमबा जों जोङो कारेन्ट एबा जोङो जै हमना ला जों कारेन्टखौ बोरै मोनो इ बिखय आं एसे फंनैसो बुं जों खारेन्खौ बोरै मोनो होमबा जोङो मालाबा समाव जोङो सलार
औ।
सलार जेरै जोङो साननिफाय माने सि इ सानाव बथायो बेनिफाय जोङो पावार मोनो एबा जों लाइट मोनो ओमफाय जोङो बेखौ जोङो कारटेन महरै जों बाहायो एबा जों हमनानै ला जोङो अबा बार जायगायाव थाङोबा एबा बार जायगानिफाय जोङो फांखा गिदिंहोनानै बेनिफाय जेनरेटाराव थाङो बेनिफाय जोङो फावार कारेन्ट पावारखौ जों मोननो हायो एफोरनिफाय जों गोबां गोबां माने जोरै आरो दैमा दै जेरन दों दै मोनो बेनिफाय जोङो कारेन्ट पावारखौ जों बननो हायो जेरै जों अबबा गोजौ जायगायावहाय जों दैमाखौ बा थेनानै दैखौ जों थेनानै बेनि उनाव जोंङो जेनेटरखौ जेनटरनि जायगायावहाय जों कारेन्ट पावारखौ मोननो हायो बेफोरनिफायबो जों गोबां गोबां सुबिदा दङ कारेन्ट मोननायनि थाखाय आरो जों बे कारेन्ट कारेन्ट मोनोबा जोङो बे लाइटखौ मोननो हायो जों कारेन्ट गैयाबा जों लाइटखौ मोननो हाया आरो जेराव लाइट दङ जोंना सुब्रेयानो बेलेग जों फरायनो हायो एबा जोङो ओंखाम ओंख्रि जानो हायो एबा जों संनो हायो आं एसे सिगांनो इसे फोरमायखाबाय जों लाइट गैयाबा जों दानि समाव जों जों गुबुन गुबुन जायगा बा जों समखौ जों बिलायनो हाया मानो होनबा जों लाइट थाबासो जोंना खामानिफोरा जायो। जों मोनानि समाव कारेन्ट गैयाबा जोंना जेबो खामानियानो सलिआ हमना ला जों अफिसफोराव थांबाबो जों खोमसि होनबा जोङो खामानियानो सलिया एबा जों हस्पिटाल होन बा जों डक्टरनाव थांबानो जोंनो कारेन्ट नांगौ कारेन्ट गैयाबा जोंना माने खामानियानो सोलिया मानो होनबा डक्टरफोराबो कारेन्टजोंसो खामानिफोर मावजोबो एबा लाइट थाबासो खामानिफोरा जायो। बेनि थाखाय जों माने बुहुत कारेन्टखौ नांगौ आरो।
औ।
दाथ' आं बेखौ। औ आं दाथ' बेखौनो बुंनो सानोदि जों कारेन्ट गैयाबा माने जोंनि जोंनि सोलिनांगौ खामानिफोराबो सोलिया। जेरै जों कारेन्ट थाबासो खामानियावबो सोलिनो हायो आरो गोबां जायगा दं जेरै जोङो खामा बे लाइट गैयाबा जों सुबिदाखौ मोना आं एसे सिगां बुंखाबाय जों जेरै फरायनाय एबा डक्टर एबा जों अफिसाव थांबा जों कारेन्ट नांगौ एबा जों लाइट नांगौ।
औ।
बे लाइट गैयाबा जोंना खामानियानो। माने आद्रा जायो मानो होनबा जों खोमसि जायगायाव जों बेफोर खामानिखौ मावनाय हा आरो जों डक्टरावनो थाङोबा खोमसि जायाब्लाथ' जों नुआ। एबार टक्टर खोमसि जाबा मावा।
नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो मानो होनोब्ला लाइटआथ' दायो जोंनिथिं जाजोब्बाय फ्रायानो आरो। दा गुबुन गुबुन जायगा बिथोर बिथोरावथ' बेफोर बायदि जाबा मे साहा आरो गुबुन गुबुन बिथोर। थेर जायगायाव जोंनिथिंथ' जाजोब्बायबो लाइटआ औ। जोङो सुबिदा मोननो हायो बिरादनो।
उम आं माने बेखौनो बुंनो सानो जेराव लाइट थायो इयाव फर जायो। जों फल गैयाबा बा लाइन गैयाबा जों खामानियाव सोलिया। आं बिथांनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो आरो।
औ नंगौ।
जेरै जों लाइ लाइट थाबा खामानिफ्रा बो जायो जोंना गथ'-गथाय बा जों बेलेगखौ फोरोंनो थाखायबो जोंनो फहर नांगौ। आरो जोंना लाइट गैयाबा औ जोंना लाइट गैयाबा खामानिया। नो जाखाया मिथिखायो दानि जुगावथ' जोंनो जेराव थायो बेयावनो लाइट नांगौ। मानो होनबा बे बे थाबाल' जोंनाव सुबिदा मोनसे। जेराव नुनो हायो बा खाबानिफोरखौ मावनो हायो। आरो सिगांनि समाव जोङो बेफोरखौ नुनो हायामोन जोंना जोङो मम बाथि एबा जोङो बनजों जनानैसो। थानांगौ जायोमोन। आरो जों बेफोरबायदि रेगुलार मोनामोन जेरै जों
ओं।
आबै आबौनि समाव जों हमनानै ला जोङो बाथि सावाबा जों नुनो मोनामोन खोमसि।
औ।
जेराव जों
गोदोनि दिनाव कारेन्ट गैयामोन नालाय जोबोद खस्थ' सोलिबोनाय आरोना। नोंथां दायोथ' गासिबो खामानिया इजि जाजोब्बाय।
औ दाथ' जोङो लाइट नङाबा जों थानोनो हाया। आरो जों लाइटनि लाइट होनबा जों कारेन्ट नांगौ। आरो खादाना जोंनि बुहुत माने दानि समाव मुल्य मानो होनबा जों बेनिफ्राय जेराव कारेन्ट दं बेयावसो जोङो। खामानिखौ मावनो हायो ज जों मालाबा समाव जों गरम जायोबा एबा जों गरम दिनाव थायोबा जों फांखा सलायनांगौ जायो एफा जों मालाबा समाव दै दै नांगौ जायोब्ला जों बथलनिफ्राय जों बथ'नो हायो। बेफोरबायदि गोबां सुबिदा नांगौ आरो
औ नंगौ दायोथ' नोंथांसिम जोबोद गोजाननाय था बाय नोंथांनि खोथाखौ खोनानानै दायो दा समाबो जाना फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा औ दे होनबालाय।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ।